खोनादोंना?
औ नोंथाङा खोनादों ना?
औ आंबो खोनाबाय दे
जेखिजाया जोंनि टपिकआ जाबाय ओ जिथुबा मोनसे कालसारेल जिथु मोसानाय दामनाय देनाम मुसुरनाय नङा होमब्ला?
उ मोसानायनि सायाव जों रायलायनोसै दा
दा नोंथाङा एसे सुंदयै बुंथिग्रो
हेलौ खोनायासै आं औ औ दा खोनाबाय।
जाया नोंथाङा मोसानाय बायदि रोजाबनाय बायदि दामनाय देनाय खालसारनि सोमोन्दै नोंथाङा बुंदों
औ दा मोसानायनि सोमोन्दैनो बुंनोसै उम आं नोंथांखौनो सोंनि नोंथाङा जेनेबा मोसानाय बुङोब्ला बे मोसानायखौ माबादि नोजोरै नायो? नोंथाङा जेनेबा हा बेनि सोमोन्दै एसे फोरमायनो हागोन
दा जोंहा मोसानाय बुङोब्ला जोंहा मोसानायखौ नायनानै जोंहा मोनसे रंजानाय गावनि गोसोआव मोनसे सोमजिखाङो जायखौ जोङो गाव रोङाब्लाबो गुबुननि मोसानायखौ जोंहा जुदि नुयोब्ला जोंहा गोसोआव रंजानाय मोनो आरो मोनसे माबा मोनसे जोंहा फिलिंस फायो जाय रंजानायखौ नुयोब्ला जोंहा मोनसे गोसोआव फिलिंस खुसि जायो जाय दुखु दाहाया जोंखौ बावनो हायो दा बेफोरबायदिनो रंजानायाबो जोंनि मोनसे जिव जिवा थांना थानायाव मोनसे गोनांथि आरो जोङो जि जायखिजाया रंजानाय लोगो लोगोनो जोंहा गावनि देहानिबो बाथ्रा फैयो जेरै जोंहा गावनि एक्सारसाइस मोनसे जायो गावनि लोरबां देहानिफ्राय जोङो बारगनो हायो गोख्रों देहायाव फैनो हायो आरो जोंहा जाय लोर सोरोर नङैखौ जोंहा गासैलोरसोर खालामनो हानायनि मोनसे माबायाव फैयो थांखिजों फैयो बेफोरबायदिनो जोंनि मोसानायाबो जोंनि जिउआव जोबोद गोनांथि जायो दा नोंथाङा मोसानायनि बागै आरो मां बुंबावनो सानदों नामा?
अ नंगौ थारैनो जोङो माने मोसायाबाबो गुबुननि मोसानायखौनो नायनानै रंजफानो हायो आरो गुबुन खौ नायनानै जोङो रंजा फायो आरो मोसानाया जोंनि जिउआव मोनसे माने बिहोमा होयो आरो मोसा सानाया जिवआव आगोलनिफ्रायनो दंबोयो जोंनाव जिउ जो सोलिनायाव दाबो थाबाय थागोन बेनिफ्रायथ आरो ओ मोसानायनि गेजेरजों गोबां जोङो दिन्थिफ सफुंनोबो हायो बयहाबो आलदा आलदा रोखोमनि गावबा गाव हारिनि गाव अ जाथिनि ओ बिदि रंजानाय मोसानाय थायो रंजानायनि गेजेरजों माने ओ मोसानानै जोङो दिन्थिफुङो आरोना मोसानाय बुङोब्ला ओ खायफाबा जेनेबा गावनि गावनि जा रंजानाय बेखौ मोसानायनि गेजेरजों दिन्थिफुङो खायफाबा बिदिनो गावहा मोनसे हास फोथायनाय थाखायो आरो मोजा मोजां मोननाय आरो ना बयहाबो गावबागाव मोजां मोन नाय मोजां मोनि थायो नालाय खायफाबा गावखौ मोसानायनि गेजेरजों बिदि गावखौ फोरमायथियो आरो गाव गाव जे मोस मोसानो मोजां मोनो गावखौ जेनेबा मोनसे सिनायथि आरो मोसागिरि हिसाबैबो जोङो जायफोरबा मोसानो मोजां मोनो बे बिथांमोना बिदि निजिखौ खौ मोसानायनि गेजेरजोंबो सिनायथि होनो हायो ना सार? सानो आरो एनिफ ओइ आं नोंथांनाव मोनसे खुस सोंथि सोंनोसै जेनेबा ओ नोंथाङा बुंनो हागोन ना मोननैसो मोसानायफोरनि नाम जेनेबा जोंनि आसामावनो नोंथाङा मा मा नु दों बिदि जेनेबा बयहाबो आलदा आलदा मोसानायफोर दङ। बेनि सोमोन्दै एसे फोरमायजागोन।
जोंहा जोंनि आसाम ओ आसामाव जोंहा रायजोआव जोंनि रायजोआव दा जोंहा गोबां जोंहा हारि हारिसाफोरनि जोंहा मोनसे ओ हारि हारिसानि जोंहा मोसानाय थायो मोसानाय रोजाबनाय मोसानायफोर थायो दामनाय देनाय आगजु गावारि हारिनि मोनसे सिनायथि थायो दा जोंहा मोसानायाव आङो हारिम बुंनो थाङोब्ला जेरै जोंनि हारिनि आंगोनिबो आंगो जेनबा बिखा बिखो होनना बुंजायो जाय बागुरुमबा मोसानाय। आरो बैसागु मोसानाय बा बैसागो दा आसामाव आरो गोबां हारिनि बागैबो जेरै बिहु आरो बायदिसिना बिर जोमुर आरो बायदिसिना गोबां रोखोमनि मोसानाय दङ आरो जाय मोसानायजों बयबो जोंबो ओ गावबा गावनि हारिनि सिनायथि दं दा बेफोरबायदिनो आरो।
उम। मोसानायनि गेजेरजों सिनायथि थि होनो हायो आरोना बेनिफ्राय ओ जाय फोरहा जेनेबा जोंथ बरफोरा बिदि बागुरुम्बा मोसानाय थायो आरो औ ओ जाय फोरा मा मोसानाय थायो नोंथाङा बुंनो हागोन ना?
औ दा जोंहा बुंनो थाङोब्ला जोंहा गुबुन हारिफोरा गुबुन आरो मोसानाय थायो गुबुन मुंजों आरो जोंहाबो ओ बरफोरा जोंहाबो गुबुन ओ रोखोमनि मोसानाय दङ बेनो आरो।
मोसानायनि नामफोर बुंनो हागोन ना नोंथाङा?
औ बबे हारिनिखौ होनदों?
औ जेनेबा जा नुबोदों नोंथाङा नोंथांनि मिथिनाय बायदि आरो।
औ जेखि जाया जोंहा जोंहा आसामाव जोंहा गोबां रोखोमनि मोसानाय दङ जेरै ओ उम आह मा बुङो बेखौ जुमुर मोसानाय दङ आरो बिहु मोसानाय दङ आ आरो बैसागो मोसानाय दङ आरो बिदिनो गोबां औ औ बिब्दिनो गोबां गासैबो जोंहा मोनफा मोनफा हारियाव जोंहा रंजानाय थायो मोसानाय थायो दामनाय देनाय थायो गावबागाव गावबागाव हारिनि सिनायथि थायो दा मोसानाया ओरैबायदि मोनसे हारिनि मोनसे सिनायथि जायखौ जोङो कालसारेल होननानै बुङो। जाय कालसारा गावनि हारिनि मोनसे ओ गावनि हारिनि मोनसे सिनायथि आरो महर मुस्रिखौ बेरखांहोनानै गावनि हारिखौ मोनसे सिनायथि होनो हायो दा रंजानाया बिदिनो। नोंथाङा आरो माबाफोर सोंथि सोंनो संबावदों?
औ बेनो जे मोसानाया माने जोंनि जिउआव गोबां बिहोमा होफैयो बिदिनो जों दिन्थिफुंबोयो गोबां दङ जोंफोरा बायदिसिना रोखोमनि मोसानाय ओह असमियाफोराबो बिदिनो बिहु सोरबा बाजुमुर बेफोरबायदि रंजाबोयो आरो बोथोरजों लोगोसे बेनिफ्रायथ नोंथाङा मोसायोना मोसाया? आगोलफोर माबाफोर मोसाफेरदोंमोन नामा बा माबायदि ओ मोसानो मोजां मोनो मोना नोंथाङा फोरमायजागोन।
आङो मोसानो एसेबां स्मार्ट नङा आरो आङो मोसानोबो नाथाय आं मोसायो जेब्ला माब्लाबा खुसि नायो खुसि जायो लोगोफोरजों माब्लाबा मोसानो बा मोनसे माब्लाबा समाव जोङो पिकनिक जानो थाङ मालाबा बोथोर सफैायो बैसागो अब्ला जोङो खालामनो जोङो गावखौ खुसि खालामनो बा रंजाहोनो थाखाय जोङो रंजानाय मोनो नाथाय आं एसेबां ओ मोसानो गोरों नङा नाथाय आं बांसिन मोसानायनिख्रुइ आं बांसिन रोजाबनायखौ मोजां मोनो मोजां माने मोजां मोनसिनो आंनि ओ आंनि मोनसे मोजां मोननाया जादों रोजाबनाय जेनबा जाय रोजाबनायजोंसो मोसानायाबो सोलियो नङाहोमब्ला दा बेफोरबायदिनो आ मो रो रंजानायाव जेरैबायदि गोजोननाय मोनसे खुसि दं ओ बा दुखु दाखा बावगार होनोनो हानाय दङ दा रोजाबनायावबो मोनसे दुखु दाहा बावगारहोनो हानाय गावखौ थाजिम खालामनायनि मोनसे बेवहायबो मोनसे फिसा मोनसे हाबना थायो दा बेखायनो आं मानायखौ रोङा नालाय दा बिब्दिनो रो ओ मोसानायजों सोमोन्दो बायदि आं रोजाबनायखौ मोजां मोनो आरो बांसिन।
औ।
फिसा सोंखि सोंनो सानदों दा नोंथाङा ओ बिब्दिनो माबाफोर मोसानाय एसे आखा फाखा दं नामा?
बिदिथ आङो मोसानाया बेफोरबायदि मोसाखावरिथ नङा आङो नाथाय जेब्ला उन्दै सम मोन आरो बे समावथ एसे ओरैनो रंजायोमोन आरो। बेनिफ्राय जेनेबा कलफोरावबो खायसे बिदि खुंथायारि फोरबोफोर जायोमोन आरोना स्कुलफोराव बयहाबो बो दाबो जायो। बेफोराव एसे एलुजों रंजाफायोमोन आरो। ओमफ्राय नोंथाङा बुंनाय बदि रंजानाय होयो आरोना मोसानायाबो रंजानाय होयो खायफाबा समाव जोङो मेङो जोंनि फरायनायानो जा बा जिबौ बायदि। बायदिसिना जाहोनानो जा मोसानानै जोङो एसे माने गोजोननाय मोनो आरो गासिखौबो बावगारनानै खायसे एसे समनि थाखायबाबो जोङो रंजानो हायो मोसानायनि गेजेरजोंबो बेनिखायनो जोंहा। जेनेबा बोथोरनि समाव खेबसेबाबो रंजायो आरोना बैसागो बोथोराव जों बयबो मोसायो रंजायो बेफोरबायदि नियम निथि बेफोरबायदि फालिबोनाय दङ आरो जोंफोरा।
औ
बेनोसै आरो आंनाबो एसेबां नङाब्लाबो एसे एनला जि बोथोरजों लोगोसे नङाब्ला जेनेबा उन्दै समाव जा सम मोनबोबाय बे समावनो रंजायोमोन आरो।
बे नंगौ सैथो खोथा दा ओ नोंथांनि बुंनाय बायदिनो बयबो गावबा गावनि जिउआव मोनसे सायखनाय थायो रोजाबनाय नङाब्ला मोसानाय मोसानाय नङाब्ला दामनाय देनाय बिदिनो माबा मोनसे गावबा गाव मोजां मोननाय मोनसे हुदा थायो नङा होमब्ला दा बिब्दिनो नोंथांनि बायदि बो ओ आंनाबो बेनो रोजाबनाय आरो बे दामनाय देनायखौनो आं बांसिन मोजां मोनो आरो आरो मोसानायखौबो आं मोजां मोनो मानो होनबा मोसानायजोंबो जोङो जिउखौ रंजा बावगारनो हायो मुजथुनाय आरो दानाय लुनाय खुसि खालामनो हायो जोंहा मानो होनबा रोजाबनायावबो जोंहा रंजानाय दङ
दङ औ मोसा मोसायैबो रोजाब रं रोजाबो मानसिफोरा नङा होमबा
औ बिब्दिनोसै जेरै रंजा रंजानानैसो रोजाबो आरो रोजाबनानैसो रंजायो मानसिया नङा होमब्ला
औ बेबायदि
उम जिखिजाया आं नोंथांजों रायज्लायना जोबोद गोजोननाय थाबाय गोजोनबाय आरो आं आंनि सोंथिखौ उनाव मोनफैगोन होननानै आं आसा
नोंखौ आसा थिबाय गोजोननाय थाबाय
जोर
दानना होदो